हेल'
औ'
औ
खोनादोंना खोनायाखै?
औ खोनाबाय खोनाबाय
ओ बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिक लानानै सावरायनि ना?
औ जागोन दे मानि सायाव सावरायगोन ओरैनो जों
ओ माने जोङो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय गोदोनिफ्राय जेनेबा मा माबोरै माबोरै आदब खानथि सङोमोन जायोमोन बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो आरो सावरायनो हागोन दा औ औ ओ बिदिब्ला नोंथाङानो एसे बुंग्रोदो दे बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै
औ जागोन दे ओ जोङो बर'फोरनि दोरोङारि जानायनि सोमोन्दै होनना बुङोबा दोरोङारि होनना बुङोबा जोङो जेनेबा गोदो-गोदाय आजै आजौ आबै आबौमोननि समनिफ्राय जे बुस्थुआ सोलिबोबाय थादोंमोन बे बुस्थुआ बास्लाय बास्लाय फैनानै आथिखालसिम सोलिनाय ओरैनो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय होनबा जोङो‌ओ अनला दाउ, सबायजों दाउ, सबायाइजों साम' अनलाजों एमफौ गोबांथार बिदिनो जों माखासे मैगंफोर मोननो हायो ओंख्रिफोर जों बेबायदि मोनो आरो बेफोरनि अनगायैबो जों गोबां मोनबावनो हायो ओरैजाय जों नाफामफोरखौबो बुंनो हायो खामाथ' जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जानायनि बेलायाव बयनिख्रुइबो मख'जाथाव बा मुंदांखासिन जाग्रा मुवा जोंनि बेफोरनो आरो दा जों बेफोरनि सायावनो सावरायनो ओ सावरायनायनि सिगां जोङो आङो नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों जेनेबा जोङो अनला आरो दाउखौ माबायदि सङो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन
औ औ ओ अनला आरो दाउखौ माबायदि सङो होननानै बुङोब्ला जोंना ओ गोदोनि समावहाय जोंहा बांसिनानो माने बिदि उवाल गाहेनबो थाखायोमोन नालाय बयनिबो न'आव दिंखिफोरबो बिदि थाखायोमोन। ओमफ्राय ओ बिदिनो जोंनियाहाय गामियाव सिगां देनाया सिगाङावनो माने बिदि माथानि माइरं बिदिखौ लायो आरो जेनेबा जोंहा न'आवनो बयबो माइबो गायखायो जिहेथु बर'फोरा बेनिफ्राय बे माइरंखौ एसे माने लानानै माने न'खरनि जेसेबां थोनाय खिनि एसेबां लायो आरो जखा लानानै सोमो सोमनायनि उनाव सोमखांनानै जोंहा बे माबाखौ माइरंखौ माने देनाय जायो आरो उनावहाय दै मोजाङै सर' होनानै देयो ओमफ्राय देनानै खायसेखौ नुयो आरो सोरनिबा सोरनिबा न'आवहाय ओ मा होनो बेखौ खायसेया माने बे देनाय समावनो बानलु आरो सामब्राम गुफुर बेखौबो हो फानानै देखायो आरो होमबाना माने अना मोदोमो आरो बिदिखौ नुनो मोनो। आरो बिनिफ्राय ओ खायसेया होआलासिनो देयो बिनिफ्राय जुदि बानलु आरो सामब्राम गुफुरखौ बे अनावनो होखानानै देयोब्ला माने ओंख्रि सं नाय समावहाय माने बेखौ होनाय जाया आरो बेनो मोदोमखासिगोन नालाय बिदि सङो आरो ओमफ्राय देखांनानै जोंनिया ओ दै गोदौहोनानै बे दै गोदौनायावहाय अनलाखौ फ्रि फ्रि सारनानै बिदि हो योमोन आरो बिदि सारनानै होयो ओमफ्राय जुदि दाउफोरजों सङोब्ला गिबियावनो दाउ खौ एवनानै लाग्रोबाय एवनानै मसला मसलि बायदिसिना होना एवना लाखांनानै दाउखौ खांना दोनसिगोन दाउ खांना दोनखांनायनि उनाव बे अनलाखौ दै गुदुंआव दै ग्लब ग्लब गोदौ होसिगोन गोदौ होनानै बे गो दौनाय दैयावहाय अनलाखौ फ्रि फ्रि सारनानै एरै एरै होयो आरो ओमफ्राय एरै एरै होआबा थाय माने बेयो अनलाया गोदोयो नालाय माने खामथाबो सिङाव बेनिखायनो एरै एरै होनानै संनाय जायो आरो बिनि उनाव अनलायाथ' जोंहा थाब मोनो ओमफ्राय दाउखौथ' जोंहा एसे मोनफ्रामखानाय एवनानै लायो बिनि उनाव दाउ अनलायाव होसननानै होनाय जासिगोन आरो उनावहाय बिदिनो बिदिनो संनाय जायो आरो नाथाय माने आथिखालावथ' एसे आलदा नुयो अनला ओंख्रि सं नायखौ गोदोनि आरो दानि रुजुनायाव एसे बेलेग जाबाय आरो दानिया माने मानसि आ ओ गामियावबो खायसेनि न'खराव गाहे मा होनो उवाल गाहेन गैला दा ग्रेन्डार मेसिनफोरसो बाहायसै आरो टाउनफोरावथ' उवाल गाहेन बाहायखाया सै बेनिफ्राय ग्रेन्दार फोरावहाय मा खालामो अनला अनला देनोबाथाय अनलाखौ अनलाजों लोगोसे दैखौबो होफानानै माने देयो आरो ओमफ्राय लाव लाव जाखासिगोन नालाय होमब्लाना बै दै गोदौनायाव बिदि फ्रि फ्रि सारनानै हो नांला आरो डाइरेक्ट सल' खबनानै होबाबो बियो माने गोदोआ आरो दानिया माने बिदि संनायखौसो नुयो आरो
औ
औ बेखिनियानो आरो अनला ओंख्रि संनायनि बेलायावबा
औ दानिथ' नोंथाङा बुंनाय बायदिबा बुहुद सोलायबाय ना? ओरैनोथ' बिदिबा जोंनि माखासे दोरोङारि जि मावनाय हुदा हाबा गोमालांनाय मोनसे लामा बेफोरबायदि आरोना आथिखालनिखौ लायोबा
माने बे उवाल गाहेनफोराबो जोंहा देनाय गोदोनि माने देनाय जाला बेफोरजों बेफोरथ' जोंनि हारिमुनि मोनसे बाहागो जेनेबा बेफोरजोंबो माने गोबां जोंनि खहा जानाय बायदि जायो आरो आथिखालखौ लायोब्ला
औ
औ बिनिफ्राय आ नोंथाङा ओ नाफाम बानायनायनि ओ मा बोरैहाय बानायो बिनि सोमोनदै सोमोनदै एसे खिनथानो हागोन नामा आंनो
औ हागोन नाफाम बानायनो होनोबा जोङो जों मिथिगौ गोदो गोदाय बर'फ्रा जेनेबा बिदिनो जानो थाखाय बबावबा दैमा दंग'फोराव जोङो नाफोर गुरनानै लायोमोन बेखौनो जोङो गोदो जों जेनेबा जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदिनो ना साम' खांख्राइनि जोंहा जोबनो गैयामोन नालाय बेबायदिनो जोङो जानो थाखाय गुरना लाबोनाय नाफोरखौ जोङो जाख'नो हायो माखासे नाफोरखौ जोङो फोराननानै दोनोमोन आरो बेखौनो जोङो थिनानै जानाय मोनसे हुदा बे बर'फोरनियाव दङ नालाय जोङो नाफामखौबो ना जायो बे लेखायनो जोङो बै गुरनानै लाबोनाय नाफोरखौ जोङो मोजाङै फोराननानै फोरानना लानानै बेखौ जोङो नाफाम देनायाव नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ बुथुमनानै जोङो जेरै थास' बायदि बायदि होनानै सोरबा बायदिया खुमब्रा होनानैबो देयो बेबायदिनो नांगौ जानाय मुवाखौ माने जोङो देनानै लायोमोन आरो बेबायदिनो जोङो ना बानायना लायो आरो बिदिनो जों नाफामखौ बाथोन महरैबो जानो हायो आरो जोङो बिदिनो बायदि बायदि ओ नारजि दोलो थास' बिथ्रि बायदि बायदि जों होनानै जानो हागोन आरो खोब गोथाव जायो
ओ माने नाफाम लिरनायाव माने खुमब्राखौबो होनाय जायोना आं माने खुमब्राा होनायफोरखौ बांद्राय द्राय मिथिया आरो नुफेराखै खालि थास' गोसोमनि देनथाखौ होनानै देनाय बेखौल' माने नुफेरदों आरो
औ औ आंबो नुवाखै खुमब्राखौ जेन खोनादों आरो जेनेबा सुबुंफोरनिफ्राय बेबो थास'फोर मोनाबा मोननाय जाबाय बायाबा खुमब्राखौ ओ खोनादों
आरो जोङो देनानै जाजानो थाखाय जोङो मास मोनसेसो औवा हासुंफ्राव आराम सोनानै दोनो
औ
देखांनायनि उनाव बिनि उनाव जोङो मास मोनसे सोनि उनाव जानाय जायो आरो
औ औ औ बेफ्राय जोंहा गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर दंबावोना
दङ जोङो दङ ओरैहाय जोङो सबाय साम' नारजि दोलो अमा सबायजों दाउ गोबां दङ आरो जोङो दोरोङारि जानाय होनोब्ला थिना जानाय महरै बिदिनो जोङो बै बारसिखा बिबार बायदि बायदिखौ फोराननानै जे दोनो आरो गनद्रु बानाया दोनो जे बर'फोरा दैलां समाव समाव जानो मेसें बोथोराव बै मुला बायदिसिना फोनायफोरखौ जोङो बिनि बिलाइ बेगरफ्राव फोराननानै फबनानै गुनद्रुग बानायो बेफोरबो गोलैयो आरो दोरोङारि जानायाव बर'फ
औ जोंहाथ' बर'फोरा बिदि थिनानै जानाय हुदाबो दंखायो नालाय गोबां मैगं थाइगंफोरखौनो औ
थिना जानायजों लोगोसे जोङो माखासे बाथ्रा फावफोरखौ जोङो मोननो हायो बर' गेजेराव थिनानै जायोबा बिना जानाङा बेबायदि माखासे बाथ्रा फावखौ जों मोननो हायो
औ बेफोरबायदिनो जेरै जोंहा नंगौ आरो बे बाथ्रा फावाथ' थारैनो माने नायनो थाङोब्ला जोङो जेरै थिनानै दोननाय नानै दोनोब्ला माने गुबुनाव बिनानै जानाङा बेफोरबायदि होननाया थिनानै जानाया होनब्लाथाय माने हमनानै ला जोङो जोगोनार आरो खुमब्रा बायदिसिनाफोरखौबो दोनथुमनानै जायो होननानै बुंनांगोन आरो बेबोथ' जोंहा रा माने गोरा राहोनानै दंफाङावनो गोरा राहोनानै गोदोनि समावथ' मोसौ गलि बायदि बायदिसिना बा ओंखाम संग्रानि न' गोजौआवहाय थिखोनानै दोननाय बेफोरबायदि हुदा दाबोथ' दोनो बर'फ्रा बिदिनो ओमफ्राय दैलां समावथ' बेफोर मैगंखौ जेनेबा मोननो थाङा नालाय बेफोरनि दंफांफोराथ' दैलां फ्राव थाया नालाय बेनिफ्राय दैलां समाव जायो आरो बेफोरखौ बिदि मोनजायो आरो अब्लानिया माने नों गुबुननाव बायलायनांला बा बेै समावथ' दामफ्राबो गोबां गोसा जाहोयोना बे मोनि समाव जुदि मैगं थाइगंफ्रा औ बेनिखायनो हमनानै ला नोङो दैलाङावबो मोनजायि मैगंखौनो जेनेबा जोगोनारफोरखौ दैलाङाव मोनिफोरखौबो नोङो मोननो हाबाय बिदि जायो आरो
औ
औ
दा बिदिनो जोङो दोरोङारि जानायनि बेलायाव एम्फौ लाथा एम्फौ लाथाजों अनलायाबो खोब मुंदांखा नङा होमबा
औ औ नंगौ
दा जोंना बेखौ जानो थाखाय एम्फौखौ फिसिनाय एम्फौखौ मोननाय बेफोरो मोननाय खौ सिनायनाय माबायदिसो जोथोन लानांगौ आबथान लानांगौ बेफोरनि गेजेरजों जेनेबा बर'फोरनि गेजेराव गोबां दोरोङारि हाबाफोरखौ जों मोननो हायो आरो
एम्फौ फिसिनानैबोथ' जोंहा गोदोनि बर' आइजोफ्राथ' गोबां एम्फौखौनो फिसिखायोमोन दाबो गामिफ्राव बिदि फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो ओनिफ्राय रांबो खामायनो हाबाय जोंहा जानायनि थाखाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रियावबो बियो जाजा दोरोङारि हिसाबैबो जाजानाय जाहैबाय अनलाफोरजों जानाय ओरैनोबो एवनानैबो जायो जोंना एम्फौफोरखौ बिजों लोगोसे फिथोबफोरखौबो फाननो हानाय बेफोरबायदि जायो आरो
औ फारसेथिं आरो बेखौ जोङो नायोबा जोंनि गुबै
ओ‌ मुलाम्फाया जाहैबाय जोङो गोदो एम्फौ फिसिनानै बे एम्फौनि फिथोबजोंनो जोङो खुन्दुं लुनानै जिफोर दानानै लानाय गाननाय जोमनाय
औ
नंगौ जोंहा इन्दि जियाबो जेनेबा बे एम्फौनि फिथोबनिफ्रायनो जायो नालाय
औ औ
बेनिफ्राय आरो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा बर'फ्रा बिदिनो दोनथुमनानै जानायनि बेलायाव जोंहा माखासे दंबावो बे अमा बेदर गोरान बायदिसिना ना गोरान बायदिसिना बे बेफोरखौबो फोराननानै दोननायखौबो जोङो नुनो मोनोना अमा बेदरफोरखौबो फोराननानै जायो जोंना
औ
मैथा फिथाइ बायदिसिनाफोरखौबो फोराननानै दोननाय जायो आरो
दोननाय जायो औ फारसेथिं ओरैजाय जोङो औवा मेवाइफोरखौबो गोखै बानायनानै दोनो
औ बेथ' माने बोसोर बोसोर गिदिंलायजासे जाजायो आरो
जाजायो औ
बेनिफ्राय मुलाखौबो जेने मुला दोनथुमनानै जानायाबो मुला गुन्द्रु दोननाया बेखौबो मानसिफोरखौ मोननै रोखोमै जेनेबा दोननायखौ नुयो आरो खायसेया माने बे मुला बेदरखौ हानानै फोराननानै दोननाय बेखौ मुला गुन्द्रु होननानै बुङो खायसेनिथि जाय ओमफ्राय खायसेथिंजाय मुला गोरानसो होननानै बुङो आरो बेखौ ओमफ्राय आरो मोनसे औ ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो जेनेबा